हेल'।
हेलौ।
औ औ नोंथां हेलौ
ओ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय दे
अ नोंथाङा फ्रियै दंना
औ आं दा फ्रिथ'
अ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय
औ औ खोनागासिनो दं
औ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मोनसे टपिकनि सायावहाय ओ आं नोंथांजों माने गोथौवै सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ माने फन खालामनाय जादों आरो सावरायनो हागोन ना
औ औ दे औ हागोन नोंथां हागोन
ओ टपिकआ जाहैबाय ओ बर'नि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा जेरै जोंना अनला दाउ अनला दाउखौ बोरै बानायनाय जायो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे सबाय साम' बेखौ बोरै संनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना मा अनला मेवाइ आरो नाफाम नङा होमबा बे फोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै सानदों आरो दा नोंथाङा आंनो अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो नोंथां नोंथांमोननि जायगायावहाय बे खौ आङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ औ हागोन दे हागोन जेन'बा गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय खुरैयाव एसे लानानै बिदिनो दैयाव सोमनानै दोनबाय आरो रुइ यनो आन्थासिम औ ओमफ्राय इदिनो
माइरं रुइगौ मानि जोङो अनलायाव दाउ होयो बा मा माबा मोनसे जिखुनु होयोबा जोङो एवग्रोबाय एवनानैहाय बिदिनो दै होबाय आरो ओमफ्राय बे दै गोदौगौमायनि आरो बै रुइनानै थानाय माइरंखौ जोङो जेनेबा उवालाव देयोबा उवालाव देनो हाबाय जेन'बा दाथ' उवालाव बांद्राय देनायखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां जिखुनु ग्रेन्डार मिक्सार मेसिनावहाय देनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो औ बे दै गोदौगमायनि जोङो देनो हाबाय आरो देनानैहाय जेला दैया मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेखौ बेखौ होसननानैहाय जेनेबा आखाइ फारसेजों होसननानै आखाइ फारसे खोसलिखौ एरनानै होनांगौ आरोखि जोङो खनसेनो सबो लख बना होनो हाया आरो फारसेजोंल' जेनेबा एरालासेबो होनो हाया जोङो मानो होनबा सिङाव गोदोयो आरो बे बुस्थुआ गोदोनानै गथा जायो बेनिखायनो जेनेबा संनायाबो जेन'बा एसे मोजाङै स संबासो जानायावबो टेस्टआ गोथाव जायो नालाय एसे अनला ओंख्रि ओंख्रि बा नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि इदिखौ इसे थाल लानानै संनाय जायो आरो जोङो। ओमफाय बिदिनो संबाय आरो ओमफ्राय खारै होबाय। आरो मेवाइ बोथोर समाव मेवाइ होनोम मोनबा गोथावसिन जाबावबाय
औ औ औ
बांसिन अनलाायखौथ' जोङो बिदिनो मेवाइ ओंखारनाय समावसो बांसिन जानाय जाखायो खोमा
नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो संनाय जायो आरो जेनेबा गावबागाव आइदिया
गावबाागाव आइडियाबाबो जोंना अनला ओंख्रिया बे मोनसेयानो बायदि मोनो आङो जेनेबा संनायनि स्टाइलखौ आरो।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
जोंनि दोरोङारिया औ। जोंनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै अनला ओंख्रिया गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै सङो। जेरै जेन'बा अनलाजों बारसिखि बिबार नोंथाङा मोनथिखायोना बारसिखि बिबारखौ? औ बारसिखि बारसिखि बिबार आरो मेवाइ अनला नङा होमबा उम आरो बेजों लोगोसे मा होनोमोनलाय मैद मैदुखुल बिबारजों जेन'बा बा अनला दा जोंनि औ जोंनि जायगायावबो थिग बेबायदिनो जायो आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांजों एसे सावरायबावनो सानदों बेनो जाहैबाय माने न नाफाम ना आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों जोंनि जायगायाव जायगायाव माने नाफामखौ ओरैबायदि सिटाइल आव बनाय जायो जे माने जेन'बा नाफ मोनसे बर'नि नागार हायै दोरोङारि जानाय बुस्थु नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे बर'नि मोनसे जि आइ थेक मोननाय जि आइ थेक मोननाय खाय नङा होमबा नोंथां? ओ दा जोंनावहाय नाफाम होननानै बुङोबा नाफाम बानायनायथ' जोंना गिबियाव जोंना मा नांगौ नांग्रौ नङा होनबा नोंथां?
औ औ ना।
नाखौ नाखौ जोंनिया बबेबा दैमा नङाबा बिलो नङा होमबा बबेबा मोनसे फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो हमनानै बा सारनानै नङा बा जों लाबोनाय जायो‌। आंनि बादिबा आंनि नुनायाव बा आंनि बुजिनायाव नाया एसे फिसा फिसा बा साबसिन जायो आं बेबायदि मोनदों आरो नोंथां। ओमफ्राय नाखौ लाबोनानै जोंनिया मोजां मोजाङै सायनानै मोजाङै सुनानै माने खिफोरखौ मोजाङै गारनानै जोंनिया नाखौ फोराननाय जायो नङा होमबा। फोरानखांनायनि उनाव माय जोङो मा खालामो माने जेब्ला गोरान जागोन, अराव फोरान गैन नङाबा सान्दुङाव फोरानगोन नङा होमबा नोंथां? फोरानखां नायनि उनावहाय जों मा खालामनाय जायो जेन'बा उवाल आरो गायहेन नङा होमबा उवालाव जों देनाय जायो आरोखि गायहेनजोंहाय। माने जोंनिथिं बेबायदि बानायो आरोखि। आरो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनि थिंजाय बाहायनाय माखासे हाग्रानि मुवा बेसाद बाहायो। जेरै जोंना मा होननानै बुङोओ बुहुत मानसिया दुदालि माने दुदालि गांखं माने थास' बाहायो सोरबा सोरबाया थास' गोसोम बाहायो नङा होमबा थास' गोसोम बाहायो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव आं खोनानो मोनदों जे माने खुमब्रा बायदिसिना ना माबा माबि होयो होननानै जोंनि जायगायाव थास'खौ होनानै माने बानायनाय जायो आरोखि बेबायदि आरोखि दा दोखो दोखो देग्लिखांनायनि उनावहाय
ओम
दोखो दोखो देग्लिखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामनाय जायो औवा हासुं लायो नङा होमबा नोंथां औवा हासुङावहाय जों मा खालामनाय जायो बेखौ जोङो थुम थुम दोसोनानै लानाय जायो। नङा होमबा नोंथां? थुम थुम दोसो सोनानै माने ओ औवा हासुङा गावोबा जे माने बेयावहाय एमफौ नांगोन बा नङाबा मा जायो बार हाबो नङाबा जायो जोंना मुसियो नङा होमबा? बेबायदिबा जोंना माने जों बानायनाय माखासे माबाया मा होनो ना माहाय जोंना माने गाज्रि जायो नङा होमबा दा बेनि थाखायनो जोङो एकदम माने सेफलि माने मोजाङैहाय साबधानै जोंना मा खालामनाय जायो बेखौ सोनानै माने जोङो गुदुंखौ मोजाङै जोङो लेरथेनानै बा जों माबा मोनसे जे आइजेंजों जों खाथ'बनानै नङा होमबा बेखौ जों बबेबा मोजां मोनसे खनायावहाय दोननाय जायो आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे से जोङो गोबाव सम दोननायनि उनावहाय जोङो जेब्ला जाजानाय परिबेसाव फैगोन नङा होमबा जाजानाय सम जागोन अब्ला जों मा खालामनाय जायो बेखौहाय खेवनानै हाननानै नङा होमबा सामसजोंबा माजोंबा फोर एरख'नानै जों मा खालामनाय जायो एवनानै जानाय जायो दा एवनानै जानायाव जोंनिया ओरैबायदि स्टाइलाव एवनानै जायो जेरेखम बेदर फोर एवो नङा होमबा नोंथा दा बैबायदि बेदर एवनाय बायदि थिग जोंनिया मा खालामगोन सामब्राम बानलु थाव होनानै मोजां एवथ्रमनानै जोंनिया मा खालामो माने जेरखम थास'जों जायो किसुमाना गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन स्टाइलजों जायो जेरेखम थास' बिबार बा औ थास' बिलाइ नङा होमबा थास' बिलाइजों जायो जेनेबा जोङो मा खालामबाय नाफामखौ एवबाय नाफामखौ एवखांनायनि उनाव जोङो थास'खौ जों होबाय नङा होमबा बा थास'खौ एवगोरबाय बा नाफामखौ होबाय बेबायदि आरोखि बैफोरबायदि जोङो एवनानै जायो आरोखि दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि एवनानै जायो आंनो बा माबायदि बानायै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथांजोआ
अ अ हागोन नोंथां बानायनाया थ' बे नोंथांनि बुंनाय बायदियानो जोंनिख्रुइबो एखेयानो बुंजायो जेन'बा बे थास' गोसोमखौनो होयो आरो जोंनाबो देनाय समावहाय औ फोराननायफ्रा थ' बे बे एखेआनोसै ओमफ्राय जानाय समाव बिदिनो गोजां बोथोरफोरावहाय साबसिन जायो आरो नाफामा जानो जेन'बा गाव गोजायैनो बाथोन जानायाव जेन'बा दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होनो हानाय जायो नालाय बै समावहाय एसे साबसिन जायो आरो जानो औ आमफ्राय बिदिनो थास' बिसं ओंखारनाय समावहाय बिदिनो संबाय थास'खौ संनानै बिदिनो एसे जेब्ला एसे मोनहांहां जायो अब्लासो होस'ननाय जायो आरो जोङो नाफामखौहाय थास' बिसंजों जायोब्ला आरो बिदि सङो आमफ्राय बिदिनो गाव गोजायैनो ओंख्रि बिदै जल जेरै दालि जल बेबायदिबो जानाय जायो आरो जोंनिथिं नाफामखौहाय
आतसा आतसा औ औ
जाबो जानाय जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि गोबां स्टाइलाव जायो आरो मानसिफ्रा
औ नोंगौ दे
औ इदिनो जेन'बा
आलासि दुमसि फैबाबो बेखौ जेन'बा दस्रा ओंख्रिफोरजों सङाबाबो बाथोन एस एफा-एफा ना बा थोन बायदि एवनानै होनाय जायो आरो अब्लाना आलासियाबो गोजोनो आरो बेफोरबायदि जेन'बा जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ मोनजालाङोबा जेरै अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि बिदिखौ दाथ' जेन'बा हाबा हुखाफ्रावबो अनला ओंख्रिखौ होनायखौ नुसैना नोंथां जोंनिथिंथ' बिदि होनो होनो होयोआानो आरो अनला ओंख्रिखौ दा फ्राय हाबा हुखाफोरावहाय जेनेबा होनो हायोबाथ' मोजां सोब प्रग्राम जेन'बा माबा मोनसे जायोबा इदि अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रिफोरखौ एफा-एफा जेन'बा जोंनि थ्रेडिसनेला जौगानानै थालांबाय थायो बा गुबुन हारिनि फैनायफोराव जोङो जाहोहरनो हायोबा जोंहाबो एसे जेन'बा माबा थायोना एखायनो होनो हायोबा मोजां आरो
औ औ नंगौ
अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि इफोरबायदिखौ
औ औ दा सबाय ओंख्रिखौबो गोबां जायगायाव गोबां रोखोमै जायो नङा होमबा जेरखम सबाय साम' बेबायदि आरो दा जोंनि बर'नि धोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जों बोथोरजों लोब्बा लानानै जों जान जायो नङा होमबा जेरखम जोङो औवा मेवाइ मोननाय सम बे मो‌ मेवाइ मोननाय समाव जों मेवाइ जों जायो नङा होमबा जेब्ला जों मैदुफुल मोननाय सम अब्ला जों मैदुफुलजों जायो बारसिखि बि बार मोननाय समाव जों बारसिखि बिबारजों जायो नङा होमबा थिक बेबायदि जोंनि धोरोमजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै आंबो मोनजादों माने माखासे समावहाय नाफाम होननानै बुङोबा जोंनि फेबरेत माने आयथेम नङा होमबा आरो बय जोंबो सिनाय जानाय बयजोंबो सिनाय जानाय बयजोंबो मोनथि जानाय मोनसे माने जोंनि जाग्रा खायद' नङा होमबा दा बैफोर बुस जोंनि बर' ओनसोलावहाय बा बर' गामियावहाय गोबां जायगायावनो माने बानायनायखौ नुनो मो नोबा जानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेबायदि आरो दा जानायनि स्टाइला बयनाबो
औ गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जानो हमसै माथो बे नाफामखौ ना नोंथां गुबुन हारियाबो बानायनो हमसै औ
औ औ नोंगौ
जेराव
जे जायगायाव नाया एभेलेबेल जायो गोबां जायो बे जायगायावहाय बांसिन मोननाय जायो आरो नाफामखौ जेनेबा न'फ्राव औ गामिफ्राव बिदिनो ना बुरजा मोननाय समावसो बेखौबो बानायनानै दोननो जायो नालाय बांसिन औ जेन'बा बायलाय लायनानै बानायनाय खौ एसे बाद'बो आरो जेन'बा जेन'बा बायबाबोथ' नोङो खम समाव मोना नालाय जेन'बा एसे गोबाङैबो बायनांगौ जायो बुस्थुखौ आरो दामाबो एसे गोसा जाहैयो नालाय ना गोराननि दामा बिदि आरो उम दाथ' जोंनि जायगायाव खमानो जाहैबाय नाया
औ औ औ अब्ला नोंथांजो जोंना सावरायनायनि जोबनायनि समाबो जाबाय नै अब्ला जों गोदान बा इयुनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथांनिसिम आसा थाबाय नोंथांनि सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनिफ्राय बावहरनाय जाबाय आरो औ गोजोन्थों हब ना